अ हेलौ नोंथां
औ नोंथां ओ
नोंथाङा ओरैनो दङ ना
औ नोंथां ओरैनिफ्राय
नोंथाङा ओरैनो दङब्ला नोंथांजों मोनसे आयदा लाना आं साव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां
दा आयदाया जाहैबाय दै दा दै बुङो ब्ला जिहेथु जोङो नुखाबाय थानाय बाहायबाय थाखानाय नङा होमब्ला दा बे दैनि सायावनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां दै होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे मिथिंगानि मोनसे जिबियारि नङि सम्पद होननानै बुंनांगोन आरो जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जों मिथियै समनिफ्राय औ जों मिथियै समनिफ्रायनो माने दैखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायबोदों आरो बुंनो थांब्ला गाहाय ओ सुबुंनि था- खाय जिउ होग्रा मोनसे गोनांथार बेसादानो जाहैबाय दै आनो मानो होनोब्ला जों दै लोङाब्ला बा दै गैयाब्ला जोङो दान्दिसेबो जों थांनानै थानो हानाया जोंनि थाखाय गोब्राब जागोन आरो ओ गाहायै जोङो दैखौ बुंनो थाङोब्ला अखानिफ्राय मोननो हायो ओ दैमा दैसानि निफ्राय मोननो हायो आरो हा सिंनिफ्रायबो मोननो हायो थिग बेबायदिनो जोङो लैथो लैथोमा बायदिनिफ्रायबो जोङो दैखौ मोननो हायो आरो दा दैखौ दैखौ साफा एबा जों बाहायजानाय हिसाबै मोननै बाहागोआव राननो हायो मोनसेया जाहैबाल्य गोगो दै जायखौ जोङो लोंनाय बिदिनो सानफ्रामबोनि जिउआव बाहायनाय जेरै थोरसि सुनाय दुगैनाय संनाय खावनाय बेखौ जोङो गोगो दैनि बाहागोआव खोख्लैनो हायो आरो गुबुन फारसेथिं जाहैबाय गुबुंले दै जायखौनोखि जोङो बाहायनो हाया जेरै लैथोनि दै लैथोनि दैयाव गोबां संख्रि थानायनि थाखाय जोङो बेखौ बाहायनो हाया आरो ओ माने बाहायनो गोब्राब जायो आरो जोंनिथा बेफोरबायदि फुंखाफोरनिफ्राय जोङो दैखौ मोननो हायो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ दैखौहाय ओ आबाद मावनाय जेरै माइ आबादनि थाखाय दैया जोबोर गोनांथार जाय जायगायाव दैया एभेलेबेल थायो बा दैनि फुंखाया बुरजा बेबायदि बे जायगायावायावहाय जों मा- खासे दैगआरि आबाद जेरै माइ फाथो फाथोआ जेनेबा बांदराय दै नाङा आरो अब्लाबो एसे जायगाया दहला जानाय जायगायावब्लाबो मावजायो आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो दैखौ सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनाय जेरै ओ दुगैनाय लोबनाय ओ संनाय खावनाय बायदि रोखोमनि खामानियाव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो हा सिङाव थानाय दैखौबो बोखांनानै माखासे दै गैयि ओनसोलाव ओ दै सारनानैबो जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो
आरो बेनि अनगायैबो माखासे गिदिर गिदिर दारिमिनफोराव ओ बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद फेक्टरिफ्राव बानायनाय समावहाय जोङो दैखौबो बाहायनाय नुयो बेबायदिनो माखासे दैनि बाहायनायखौ जोङो बेबायदि नुनो मोनो आरो दा नोंथाङाबो दैखौ आरोबाव जोङो माबे माबे जायगायाव जोङो मोनो आरो मा मा खामानियाव आं मख'नायनि अनगायैबो बाहायबावनो हायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ दा ओ दै बुङोब्लाथ' दैयानो जोंनि जिउ होनना बुंनांगोन मानोना ओ जोंनि सो- लेराव गोबां बिबांनि गोबां जौखोन्दो दैयानो गोसारनानै थायो ओ बेखायनो जोंनो दैखौ नांगौ जायो ओ बेखायनो जों दै लोङो दा जोंनि लोंनाय दैयाथ' गोग्गो जानांसिगोन ओ गोग्गो नङाब्ला जिहेथु जोंनियाव सोलेर गंसे दैया गोसानाना थायो नालाय बेखायनो जुदि मैला दैखौ जों लोंफ्लाङोब्ला जोंनि सोलेराव मैलाया गोसारहैयो जायनि थाखायनो जोंनाव बेमार आजार जानायनि चान्सा बारा थायो। दा बेखायनो जोङो जेसेबां हायो गोग्गो दै लोंनाया गोनांथार आरो फारसेथिं जोङो दै बुङोब्ला जोङो दैखौ जों गोबां फुंखानिफ्राय मोनो दानि बावैसो नोंथाङा बुंलांबाय अखानिफ्रायबो मोनो लैथोनिफ्रायबो मोनो। जोङो आरो हा सिंनिफ्रायबो जोङो दंखल बा खुङा बा जोङो बरिं फबनानै सेल' बरिं फबनानै जोङो बेफोरबायदि राहायैबो जोङो दैखौो बुथुमनो हायो। दा जोङो बांसिन बांसिनानो लोंनाय दैखौ जोङो दंखल बा खुङा दैखर खुङा बा दै खर बा जोङो सेल' फबनायनिफ्राय जोङो बाहायनाय नुनो मोनो। दा बेफोरबायदि जोङो दैखौ जोङो ओ दंखलजों दिहुननानै जोङो बे दैखौ जोङो सरो। फिल्टार खालामो फिल्टार खालामनानै जोङो लोंनाय जायो दा बे जाबाय गो ग्गो फारसेथिं जोङो जोंनि सि जोम सुनायावबो जोङो गोग्गो दै खौ बाहायनो हायोब्ला मोजां जेहेथु सि जोमनि मै लाफोरखौ सुनो थाखाय जोङो गोग्गो दैखौ बाहायनाया मोजां दा बेनिफ्राय ओ दा जोंनि जों जि बाहायनाय दै दा बे बाहायनाय दैफोरा ओ खायसे खायसे गोबां गुबुंले जालांनो हमदों। दै गेब्रेंनाय जानो हमदों जिहेथु जोंनि ओ माइ आबाद मावनाय बा जायखि जाया गारजानाय मुवाफोरा दिनै मोनसे रासायनारि मुवा। दा जेरै जोङो माइ आबादफोराव रासायनारि हासार बाहायो। दा रासायनारि हासार बाहायनायनि जाहोनाव ओ बे मुलिफोरा रासायनारि मुलि एम्फौफोर थैग्रा मुलि बाहायनायफोरा दैखौ गेब्रें होयो। दा बे दै गेब्रिंनायनि जाहोनावनो जोङो बेफोर दैफोरखौ मोनलोङो ब्ला जोंनि देहाया खहा जायो आरो दा बेनि जाहोनाव दैफोरा गेब्रेंनो हमदों। ओ दा बेनिफ्राय जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन। ओ दै दैया दै होनना बुङोब्लाथ' जोङो सिनायबाय दा बेखौ जोङो रा सायनारि हिसाबै जोङो ओस थ' होनना बुङो दैखौ
औ नंगौ नोंथां
साइन्टिफिकेलि आरोस टु अ होनना बुङो बेयाव हाइद्रजेन गुन्द्रासा मोननै आरो अक्सिजेन गुन्द्रा सा मोनसे लोगो नांनानै ओस थु अ' जायो दा जाय दै बेयाव हाइद्रजेन आरो अक्सिजेननि गलाय मोनदेरा आरो दा जोङो दैखौ थ' ओ जोङो मोनथाम रोखोमै जों मोननो हायो। दा मोनसेया जाबाय ओ गथा थाथायाव गथा थाथायावबो जों दै मोनो आरो मोनसेया जाबाय ओ लाव लाव थाथायाव आरो मोनसेया जाबाय खफ' महरै
खफ महरै औ
गथा थाथाय होनना बुङोब्ला जोङो बरफ जोङो दैखौ जेब्ला ओ जोङो गुसु जाहोयो नङा होमबा जिर' डिग्रि जिर' डिग्रि सेलसियाससिम जोङो ओ जिर' डिग्रि सेलसियासनि गाहायाव लाङोब्ला जिर' डिग्रि सेलसियास जायोब्ला दैया बरफ जानानै गथ खायो नङा होमबा जोङो बेखौ दैखौ ग था महराव मोनो दा बेनि उनाव लाव लाव होनबाथ' जों लोंनाय दैफोरानो मोनसे लाव लाव जाबाय नङा होमबा नोंथां दा बेनिफ्राय जोङो बे लाव लाव दैखौ जों जेब्ला फुदुङोब्ला जौसे जौसे डिग्रि जौसे डिग्रि। जायोब्ला दैया गोदौवो बेनि उनाव खफ' जानानै नङा होमबा खफ' जानानै मा जायो बिरलाङो जायखौ जोङो गेसारि थाथायाव मोनो। औ बेखौ जोङो खफ महरै एबा गेसारि थाथाय होनना बुंनांगोन। दा जोङो दैखौ बेफोर बायदिनो मोनथाम थाथायाव मोननो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
दा बे जाबाय दैनि मोनसे रोखोम ।
औ। नंगौ नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला औ नोंथां जोंनि बेफोर बायदि माखासे सुबुंफोरा बायदि रोखोम खामानियाव दैखौ जों बाहायनायनि अनगायै माखासे जिउनां जिउआरारिफोरखौबो जोङो लैथोनि सिङाव एबा दैमाफोराव गाव गाव गावनि जिउखौ दिन्थिलांनायखौ जों नुनो मोनो जेरै दैमा दैसाफ्राव थाग्रा ना, खांख्राइ। बायदि रोखोमनि जिब जिउनांफोराबो माने दैयाव थानानै बिसोरो गावसो सोरनि जिउखौ खुङो आरो। आरो थिग बेबायदिनो लैथोफोरावबो गेदेर गेदेर रोखोमनि जिउनांफोर जेरै ओ गोलेर ओ ना थिमि। बेबायदिनो गोबां गेदेर गेदेर रोखोमनि नाफोरखौबो जों नुनो मोनो। आरो बेजोंनो लोगोसे मानसिफोरा लैथो लैथोमाफोराव ओ दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखायबो लैथोनि दैखौ बाहायनाय जायो। जेरै नाव सालायनानै जाहास सालायनायनि गेजेरजों औ नोंथां औ। मालफोरखौ गुबुन दाबसेनि गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो लांनायखौ नुनो मोनो आरो।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ दा बुंनो थाङोब्ला जोङो औ। लैथोनि दै लैथोआव थानाय दै बे लैथोनि दैखौ जोङो मोनसे ओ हान्था मेलानि मोनसे लामा नङा होमबा मोनसे हान्था मेलानि लामा हिसाबै बाहायनाय जायो माने उम ओ दा हमना ला ओ मा होनना बुङो बेखौ जोंनि नांगौ जानाय बेसाद। बा गुबुन हादोरनिफ्राय ओ खनियारि मुवा ओ लाव लाव खनियारि मुवा गेस बायदिसिना खालामनो थाखाय जोङो ओ लैथोनि दैखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा लैथो लैथो लैथोनि लाम माजों जोङो गुबुन दाबसे हादोरनिफ्राय गुबुन हादोरसिम जोङो मा खालामनो हायो थांलाय फैलाय खालामनो हायो मुवा बेसाद रोगालाय लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो नङा होमबा? दा बेफोर खाबुआ जाबाय दैनि थाखायसो जादों।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोङो दैखो मोनसे खाबु महरै जोङो बाहायना लानो हादों।
बाहायना लानो हादों औ। दा बेनिखायनो जोङो औ नोंथां । माने जों हानाय मानि दैखौ रैखा खालामनांगौआ दा जों सुबुं माहारिनि आखाइयाव दंसै आरो। जेरै बायदि रोखोमनि ओ जाबोर जाथोरफोरखौ जोङो दैमाफ्राव गाहरालासिनो माने दैफोर गुबुंले खालामा लासिनो लाखिनांगौआ दा जों सुबुंनि दायथ' जानानै फैबाय आरो।
औ। दा बेफोरबायदिनो जोङो दैखौथ' जोंनो जिहेथु जोंनि जिउनि गोनांथार नालाय। बेखायनो जोङो दैखो रैखा खालामनांगोन दै गुबुंले जानायखौ जोङो होबथानांगोन। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथांजों सावरायनानै आङो गोबां ओ इन्फर्मेशन इन्फर्मेशनखौ बुथुमनो हाबाय। ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आंबो गोबां इन्फर्मेशन लानो हाबाय नोंथां।
औ दे होमबा ना नोंथां।
औ दे नोंथां औ।
औ दे नोंथां।